अ नोंथां आंनि माथोखौ नोंथाङा खोनादोंबा अ नोंथाङालाय दासान्दि मा खालामगासिनो दं
दंथ'यो ओरैनो दा सानदिसि
औ माबाफोर खामानि मावो नामा नोंथां
नोंथां खामानिखौ बायजोआव मावनाय जाथ'वा मानोना जोंहा दा दैज्लां बोथोरनि न'खरावनो माइ गायला गायनाय फुनाय बेफोर जागासिनो दं
औ नोंथां दासो सान्द दैलां बोथोर नालाय बिदिनो गायनाय फुनायाबो गासिनिावबो सोलिदों ओ ओ नोंथांमोननिथिं दासान्दि गायनाय फुनाया माबायदि सोलिगासिनो दं आरो दैनि प्रब्लेम जानानै दंना ना नोंथांमोनथि गाससिबो गायखांजोबबाय बेखौ एसे फोरमायना हाबानो जाबाय नोंथांङा सुंदयै
नंगौ नोंथां आं फोरमायना होनि जोंनि जा माइ गायनाया एसे उसुबिदा जादों मानोना जोंनि जा अखा गैया दासान्दि बिनिखायनो आबादारिफोरा गावबागाव मिसिन नागिरनानै दै सारनानै बिसोरो गायनाय जादों एसे उसुबिदा जादों
बेनिफ्राय नोंथांलाङा ओ बेसेबांसो हायाव जेनेबा खै बिगा गाहायाव आरो नोंथां माइ गायो बेखौ खोन्थाना होबानो जाबाय
नंगौ नोंथां जोंनि ज आहा बिस बिगा हायाव माइ गायो
मा होनो नोंथांङा आं खोनायासै
नोंथां जोंहा बिस बिघा नैजि बिगा हायाव माइ गायो
औ बै नैजि बिघायाव नोंथांङा माइ गायो आरो नोंथांङा लाहा बै नैजि बिघा हा दं बै नैजि बिघायाव नोंथां लाहा न' गायोना नोंथांलाहा थिखा हाजिरा बेफोरबायदि गायोना होयो नोंथांङा फोरमायना
नंगौ नोंथां जोंहा न'खराव बिस बिगा हा दं बेखौ गायनो हाइ गायो नाथाय जोंहा न'खराव गायनाय जाया मानोना बिस बिघा हाया जोंहा न'खराव गायजोबनायाव बियो मालाबा जाबोनाय गैया बेनिखायनो जोंहा हाजिरा होयो बा हाजिरा मोनाबा जोंहा थिखा होनाय जायो।
औ बिनिफ्राय नोंथांङा बै बिस बिगा हायाव आं हमना लाबाय पास बिघा बिदिनो सय सात आथ बिदिनो जायखिनि जायगाया नोंस्रा गायो बै गायनायजों लोगोसे नोंथांमोना माबायदि माइखौ गायो जोसा माइब्रा बिदिनो बायदिसिना माइ दंङो बै जायगायाव नोंथां लाहा माबायदि माइखौ गायो नोंथांङा फोरमायनबानो जाबायसो
नंगौ नोंथां फोरमायनानि जे जों जोंहा माइखो मोनब्रै बाहागुरजा बादनि मोनब्रै जातनि गायो बे जाबाय माइब्रा जोसा रन्जित बाहादुर जों दासिम जोंङो माइब्रा आरो जोसाखौ गायगासिनो दं मानोना जोंहा दा एसे दैनि प्रब्लेम जागासिनो दं बेनिखायनो जोंङो सायाव जि जाय दै होनानै बेखौ गायग्रोदों बेनिफ्राय जों रन्जित आरो बाहादुरखौ जों एसे लेट जानानैबो बा गोबयैबो जों गायनो हायो
औ राइट बेनिफ्रायनो
फ्राय नोंथां आंखौाफोर सोंनो गोसोबाागोन आरो कुइसन सोंनि नोंथांलाहा आंहा दासिम माइ गायनायफोरा जोबजोब्बाय ना ना दंबावो नोंथां
औ नोंथांङा आं खोन्थानि जोंहा गासै हाया दंमोन नौ बिघा बिनिनो नौ बिघानि गासै खोथिखौबो गायजोब्बाय जोंहा बिदिनो जेनेबा जों जि जायगायाव खोथिया फैयो बै जायगायाव गायनो थाखाय दङ बेखौ गाबोनबा समफोर गायगोन बिनि उनाव जोंहानि माइ गायनाया जोब्बाय आरोना नोंथां
आरो मा जाज माबानि मा धरननि माइ गायो
जोंहा बिदिनो मोननैथ बायदिसिना रोखोमनि दं बिदिनो मानो जोहा दा जोंहा नैबे बोसोराव माइ गायनाया जोंहा दा मोन मोनथाम रोखोमनि गायदों आरो नोंथां बिदिनो रनजित गायदों जोसा माइ गायदों माइब्रा माइ गायदों बै मोनथाम माइखौ जोंहा एबार एबारनि दै्लां बोथोराव गायदों आरो ना
नोंथांखौ आरो आं मोनसे कुइसन सोंबावनि
नोंथांङा सोंजागोन
नोंथाङा मा मा फिथाइ सामथाय जानानै मोजां मोनो
बिदिनोथ' गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ दङ बिदिनो आफेल आंगुर थाल लिर कमला बिदिनो रैमालि थाइबें बिदिनो बायदिसिना दं आं बिनि मादाव दासान्दि जायो आरो आपेलखौ जायो बेनि फायफ्राय आनारस आंगुर थालिर बेफोरखौ आङो जानानै बांसिन मोजां मोनो आरोना नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा जे फिथाइ सामथायाइ जायो जों मा फिथाइ सामथायाइयाव बांसिन जों भिटामिन मोनो नोंथां
बिदिथ' आङो भिटामिन मोननाय आं बेखौथ' बारा मिन्थिया नोंथां नाथाय आं मोजां मोननाय फिथाइखौ जायो बिदिनो फिथ भिटामिन थानाय फिथाइखौथ' आं मिथिया नोंथाङा मिथिबा फोरमायना होबानो जाबाय आं मिथिना लागोन आरोना
नंगौ नोंथां नोंथाङा एसेबावैसो सो बुंदोंमोन आपेल आंगुर रैमालि बेफोरसो जाना मोजां मोनो होननानै नाथाय जोङो आपेल आंगुराव भिटामिन दं गैया नङा भिटामिना दं बयनिख्रुइसाब बा भिटामिन थानाया जाबाय जोंनिया सेमफ्र्रें बेवहाय जोङो थाइसे सेमफ्र्रें सातथा आपेलनि जोङो भिटामिन मोनो
औ नोंथां आं मिथियामोन नालाय नोंथाङा मिथिनायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदों बिदि बिदिनो मिथि होबाय था आं मिथियैखौ आरो नों मिथियैखौ आं नोंथांखौ मिथि
मिथिगोन आंखौ नोंथां जों फोरमायलायनांगौ
औ बिदिनो नोंथाङा बेसेसिम फरायनाय
टुवेल टुवेल्भसिम फरायनाय आरो बर' बिजोंजों फराया एसामिस जों फरायनो थाङा नोंथाङा आङो एसामिस मिडियामाव फरायदोंमोन
औ दा नोंथाङा फरायोना ना नोंथाङा फरायनायखौ दोनथ'बाय
नोंथाङा आं दा ए एसे उसुबिदा जानायखाय आं फरायनायखौ दोनथ'बाय मानोना नोंथां फरायनायाव जोंहा जोबोर बै थाखा थाखा नांगौ बेनिखायनो बेसे प्रब्लेम जानायाखाय दोनथ'दों
औ बेनिफ्राय नोंथाङा जेरै दा आसाम पुलिस फरेस्ट एस ए सि आर्मि बेफोर फोराव नोंथाङा बाहागो लाफेरबाय नामा आगोलाव ना एबारसो गोदान एप्लाइ खालामदों बेखौ नोंथाङा फोरमायनाबानो जाबाय
जाय नोंगौ नोंथां फोरमायनो हागोन जे आङो आग्ला बाहागो लादोंमोन। थेवबो आं बाहागो लानाय समाव आं बे जि एगजाम जायोमोन अब्ला समाव आं थांनो हादियासै एबार खनसेयाव थांनायसै आं। बि आसाम पुलिस माबा जोंनि बिसोर फरेस्टनि थाखाय जोंनिया फैगासिनो दं सम समा जोंनिया गैलिया आखाइयाव जासिगोन बारा सम गैलिया। बेनिखायनो जों प्रेक्टिसखौ एसे गोरायै नाजायनांगौ।
औ नंगौ नोंथां ओ बै प्रेकटिसखौ जों दासान्दि खालामगासिनो दं नोंथाङा माबायदि समाव खालामो जे बेलासे सान फुङाव आरो माबायदि रानिं खालामदों रड रानिं खालामदोंना फिलडाव खारदों एसे फोरमायना होहाबानो जाबाय नोंथाङा
नोंगौ नोंथां फोरमायनो होगोन जे जोंहा दासिम जोंनि आखायाव सम गैलिया मानोना जोंनि रानिंआ जासिगोन बेनिखायनो जों हागौबा सानसेयाव सोनथा सानथाम खारनांगौ फुं बेला आरो मोनासिम मानोना जोङो बे मोनथामाव खारनायाव मोजां सामोब्ला जोंनिया आसाम पुलिसाव हाबनो हानाय नि बुहुत सान्सआ बुहुत थाद्रायो।
औ नंगौ ओ बिनिफ्राय आं नोंथांनाव सोंनो नागिरदों जि नोंथाङा जि दानि बावैसो बुंलांबाय ओ आं नों जेनेबा होफेरबाय आरोना बै होफेरनायाव नोंथाङा मा बिबाग
मा बिबागाव
होफेरखो आरो होफेरखांनायनि उनाव जेरै थांनानै माबायदि थांनाय ओमफ्राय बै खारखांनायनि उनाव माबायदि नाङो देहाखौ आरो बैसोर जायोबा नों जायगायाव खारो बैफोरनि मानसिया नोंखौ माबायदि खालामो ओ जेनेबा हेल्प होयोना होआ ओ बेफोरबायदि फोरमायनाय होबानो जाबाय नोंथाङा।
ओ जों जेब्ला फिल्डआव प्रेक्टिस खालामो अब्ला जोंनि गासैबो लोगोफोरा जोंखौ हेल्प खालामो जे बयबो मोनसे नङा मोनसे स्किल जोंबो सिखायो जे ओरै खारनाय बोरै खारनांगौ जों ओरै जानांगौ जों ओरै जाबासो देहायाव एनारजि फैगोन। अब्ला जोङो गासैबो बेखौनो खामो ना जों बेफोरखौ जों सासेनिफ्राय सासे जों सोलोंलांनांगौ। जोंनिसाय गोदोर गोदोर मानसि दं बिसोरो जोंखौ फोरोंलाङो। बिसोरनि फोरोंनायखौ जों एसे एसे लानांगौ मानोना बिसोरो जाबाय सिगांनो मोनग्रोनाय एक्सपिरियेन्स गोनां मानसि आरो मास माबायदि पजिसनाव थानांगौ। बेफोरखौ जोंनो सिखायो। बिदिनो जोङो गासैबो लोगो नांनानै सिखायनानै नोङो फिल्डआव खारनो थाङो।
औ राइट नोंथां। ओ दाथ' जोंना बेफोरबायदिया जों जिखुनु ज साख्रियावनो जों जिखुनु जाया जों साख्रि मोनबा बै साख्रिनि थाखाय जों जोबोद खस सान्दुं बार अखा जेबो नाया बिदिनो प्रेकटिस खालामो बिदिनो खस्थ' खालामो।
ला
बै साख्रिखौ जों मोनहायि मोननायनि उनाव जों माबायदि जिउआव साक्सेसफुल जानो हायो नोंथाङा बेखौबो एसे फोरमायना हबानो जाबाय।
नंगौ नों थां आं फोरमायनो हागोन जोङो जे जेब्ला साख्रिखौ मोनो अब्ला जोङो गोजोन गोजोखौ गोसोखौ एसेबां गोजोननाय मोनो जों बिबादि गोजोननायखौ जों हमथानो हाया बिनि खुसियावनो जोंनि आइ आफामोनाबो गासैबो रंजाफायो। बे लोगोसे जोंनि लोगोफोराबो गोजोन्थों होयो। बिदिनो जोंखौ साख्रि मोनखांनायनि उनाव जे रावखौबो जों नायालासिनो थानाङा जों बयखौबो नायनांगौ जोंनि उनाव फायनो लागा सुबुंफोरखौबो जोङो हेफाजाब होलांनांगौ जों सिखायलांनांगौ
आरो जों बै साख्रि मोनखांनायनि उनावबो जोंनि ओ खाथि खाला गामि फोरावबो जोङो जौगाखांनाय बा मोजां मोनखांनाय खामानिखौ जों मावनांगोन आरो जायबा गोरिब गुन्द्रा थायो बेफोरखौबो जोङो साख्रि मोनखां उनाव जों नायनांगोन गासिबो सुबुंफोरखौबो जोङो अनसायनांगोन आरोना नोंथां
नंगौ नोंथाङा जों अनसायनांगोन जोङो जुदि अनसायाब्ला सोर अनसायगोन जों बर'जों बर' गोरोबलायनानै थायाब्ला जोंखौ सोर नायगोन गुबुन हारिया जोंखौ अराय सम जोंखौ नाख्रेबनो नागिरो जोंखौ गाग्रोबनो नागिरो
औ नोंथां नोंथांनि बैफोरबायदि बाथ्राखौ खोनानानै आं जोबोद मोजां मोनबाय गोजो नोंथां